हेलौ।
खोनागासिनो ना नोंथाङा औ हेलौ।
औ खोनादों
औ औ।
खोनादोंना औ औ।
औ खोनागासिनो औ नोंथाङा फ्रि दङना दायो।
औ फ्रि दं आङो।
आं मोनसे। आयदा लानानै नोंथांजों सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना दसे
औ औ
बिदिबा नोंथां आयदाया मामोन।
आयदाया जाहैबाय बर'फोरा। मा रोखोमै जिउ खुंनानै न'खर। गायसङो बा जिउखौ दैदेनलाङो। बिनि सायाव जों सावरायलायसै सावरायजागोना नोंथां।
औ औ। बिदिबा नांलायबोनो हागोन ना।
औ बिदिब्ला आरो हागोन आंनो फोरमायग्रोसै जोंहा।
औ औ।
बर'फ्रा मा रोखोमै जिउ खुंलाङो।
औ।
जाहाथ'। ओरैनो बर'फ्रा आबाद मावनानै
औ।
जिउ खुङो गामियारि ओनसोलनिया सुबुंफ्रा आरो बेनि अनगायैबो माबा बिदिनो बर'फ्रा जिउखुंनो होनोब्ला मा मा रोखोमैनो बर' आइजोफ्रा जौ मावनानै बिदिनो अमा फारौ दाउ फिसिनानै बिदिनो जोंङो न'खर दैदेनलांनाय बा गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंलांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो‌। गामि ओनसोलनि बिदिनो रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा आरो
औ
बिदिनो आरो बर' हौवाफ्रा बा बर' बिफाफ्रा बिदिनो बेनोथ' गामि ओनसोलाव बारा धोनि सुबुं गैया नालाय। बिदिनो हाजिरा। खामला बा बहाबा नाहा मैहा थांनानै फिसाफोरखौ बिदिनो फेदेरनाय फोलावनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बिदिनो लासैनो बिदिनो गावनि गथ' गथायफोरखौ। सानफा एफा। फेदेरलांनाय फोलाव लांनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो
औ।
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना बिदिनो बर'नि न'खर खुंनायनि सोमोन्दै।
औ नोंथाङा। औ नोंथाङा होननाय बादिनो बर'फोरा बांसिन गामि ओनसोलावनो थायो आरो नोंथां।
गामि ओनसोलावनो ओ बांसिन जिउ खुंनानै थायो। बिदिनो गोदोथ' बांसिन हाजो। हाला बेफोराव बांसिन थानानै। हाजोफोराव हादान जाहैनाय बेफोरबायदि खोनायोमोन आरो नोंथां।
ओम ओम।
औ औ औ दाबो दाबो थायो आरो बेफोराव बेफोर जायगाफोराव। आरो दानि दिनाव बिबिनो गोबां जायगायाव बर'फ्रा दं आरो बिदिनो बर'फोरा बांसिन आबादनि सायाव सोनारनानै थायो। आबादजों आबादखौनो आदार हिसाबै बाहायो नालाय नोंथां ओ जेरै दैज्लाङाव माइ गायनानै जायो दैज्लाङाव माइ फोथाराव आबाद मावो गोबां सम गोबाव दिन सम जोङो दैज्लाङाव आबाद मावनानै ओ आबादजों सोनारनानै थायो बर' सुबुंफोरा। आरो मेसें बोथोर बोथोराव बेसर फोनानै बा माबा मोनसे सबाय गोदो बांसिन सबाय दालि बेफोरखौ औ औ बेफोरखौ फोनानै। माबा जायोमोन आरो सिबिंफोरखौथ' जोंनो मागो। फोराव नांगौ नालाय बेफोरनि थाखायबो औ बेफोरनि थाखायबो आबाद मावनाय जायो आरो बेसरखौ जोङो थाव हिसाबै बाहायो बेनि थाखायनो बेसर आबाद खौबो मावनाय जायो आरो औ दानि दिनावथ' बेसरजों बेसर आबादजों बेसर आबाद फोनानै बेसरनि बेसरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो बे रांजोंनो जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो नों थां औ औ बिदिनो माइ आबादखौ खौबो माइ आबादजोंबोथ' बर'आ सोनारनानै थायो नालाय बे माइ आबादखौ जोङो बांसिन सिन जानायाव बाहायो आरो गोबां जायफोरा गोबां आबाद मावो बिसोरो आरो एसे जानायाव बाहायसिगोन आरो एसेखौ फानो आरो बेजोंनो न'खरखौ सालायो आरो नोंथां बिदिनो बिदिनो गामि ओनसोलावबो आरो आजि दानि दिनाव बांसिन खायफा खायफा सरफोरावबो थायो आरो नोंथां
थायो औ थायो बिदिनो माने बिदिनो साख्रि मावग्रा सुबुंफ्रा बिदिनो साख्रि मोनोबा माने गामिना हगारनानै टाउनाव थाहैनायखौ जों द नुनो मोनो आरोना बांसिन ओरैनोथ' साख्रि नङाब्ला माने टाउनाव स संसार जानाया एसे गोब्राब जायो नालाय बेखायनो जों साख्रि मोननाय सुबुंफोरखौ थाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
बिदिनो आरो फालांगि बेफार फालांगि मावनाय सुबुंफोरखौबो थाहैनाय नुनो मोनो
औ औ
माने जोंनि ओरै गामि ओनसोलाव माने जोंहा बिदिनो न'खरावनो बारि बागानावनो आबाद मावनानै मैगं थाइगं मावनानै जोंहा माने जायगायावनो माने बे खरसाया खम थाङो नालाय बेखायनो जोङो गामियाव बांसिन संसार जानायखौ जों नुनो मोननाय आरो दानि टाउननिफ्राय टाउनाव जुदि संसार जायोब्ला जोंहा बिदिनो मैगं आबाद मावनो हा हु गैया जायोना जोङो भुथानानि थाखायल' दख्लबसेल' ह बायनानै थाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो जोंहा गोबां बिबांनि रां खरसा गारनानै मैगं थाइगं थााव संख्रि बानलु बायनानै जाहै नाङोब्ला जोंहा माने एसे उसुबिदाबो गोगैयो नालायओंखायनो
औ औ
खम आरोना बर' सुबुंफ्रा टाउनाव दा नोगोराव संसार जानाया
औ
आरो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि मावनानै जौ खुंनायखौ नुनो मोनो जेरै
औ
बिनो बेफार बा फालांगि मावनानैबो जोङो जिउ खुंबोनो हायो बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो बायस'नानै मैगं थाइगं बायस' नानै जोङो टाउनाव बिदिनो गोजान गोजानाव नोगोरमाफ्राव फानहैनानै रां आरजिनानै न'खर खुंनाय जा बेखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नुनो मोननाय जासै आरो गाहायैथ' बुंनो थांब्ला बर' आइजोफोरा्रा माने जि गाव जिेबो दानो गोरोंनाा दख'ना गामसा
औ
बिदिनो दख'ना गामसा दानानैबो बेखौ फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायोना बे रांजोंनो जोङो बिदिनो नांनाय खिनि न'खरनि थाव संख्रि बानलु बायनाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनाय फेदेरनायाव बिदिनो माबानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ औ
जिउ खुंनाय औ
बिदिनो आरो नोंथां नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन
हा?
नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन
नोंथांनिफ्रायबो फोरमायहरनो हाबावगोन नामा नों नथाङा बर'फ्रा मा मा राहायै आरो जिउ खुंनो हाबावो बिदिनो आबाद मावनायनि गाबोन सायाव सोनारनायनि अनगायै
औ औ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराथ' बांसिन जोंनि बर' न'खरफ्राव गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय हिसाबै बांसिन दाबो दं अबबाव गामि गेजेर गेजेर दाबो दं जुमाय फाननानै जायो जुमाय फाननानै बेनि आरो जुमाय लाना जुमाय फाननानै आरो अमा फिसिखायो आरो जोंनि बर'फोराथ'
औ अमा फिसि औ
औ अमा फिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो बिजोंनो जोङो न'खरखौ सोलिलांनो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो औ अमाफोरनि अनगायैबो जोङो दानि मोसौ मोसौफोरखौबो बाहायनाय जायो मोसौफोरखौ मोसौफोरनि गायखेर फोरखौ फाननानै जोङो गोबां न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां औ बेजों लोगोसे बोरमाफोरखौबो जोंनि बेयाव फिसिनाय जायो बोरमाफोरखौबो फिसिनानै जों गोबां न'खरनि सोलिनायाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो नोंथां।
औ औ हायो नोंथां।
बिदिनो जोंनि बेफोराव बांसिन आरो दानि दिनावथ' हाथथाय बाजारफोराव बर' आइजोफोरा गोबाङानो साहा दखानफोर होनानै जायो आरो। जानायखौ नुदों सोलिनायखौ नुदों बिदिनो दानि दिनाव ओ बेफार फालांगि खालामनानै जानायखौ बांसिन नुदों आरो
ओम
बेनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा ना गुरनो ना गुरनानै ना फाननानै बेफोरावबो गोबां हेफाजाब जानो हायो आरो न'खर सालायनायाव बिदिनो बेफोरखौ बेफोरो जोंनि मोनसे नागार हायै बाहागो आरो गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों औ।
ना गुरनाय साम' खननाय एम्फौ फिसिनाय बे बेफोरोना माने जोंनि जिउ खुंनायाव थोजासे मदद माने एम्फौ फिसिनानैबो जोंहा जिउ खुंनो हायोना। दा बर' आइजोफोराथ' गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै इन्दि खुन्दुं लुनानै
औ औ।
जेनेबा बे एम्फौनि फिथोबखौ बाजाराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हादोंना।
औ औ।
बिदिनो आरो आरो बेफोरनो माने
औ।
जोंहा जिउ खुंनायाव एसे थोब्ले माब्लेबाबो जाहा सहाय जायो आरो ना।
औ औ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा।
औ औ नोंथां औ नोंथांजों राय्लायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।
नोंथांजोंबो
औ।
अ दे